औ खोनादोंना नों? थां
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय नोंथां।
अ जागोन नोंथां।
ओ नोंथाङा दा फ्रि फ्रि दङ ना?
औ नोंथां आं दायो फ्रि दङ
अ दे बिदिब्ला जोंहा ओ बर'फोरनि दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे रायलाय जागोन नामा?
अ रायलायनो हागोन नोंथां
अ नोंथांनि ओनसोलावहाय दैलां बोथोराव बर'फोरा मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां अ' बरफ्रा दैलां बोथोराव मावनाय ओ मैगं बा आबाद होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनो हायो ओ हा माय आबाद बेखौनो जों ओ दैज्लां बोथोरनि गिबि आबाद होननानै बुंङो हायो ओ बे माइ आबादखौ बर'फ्रा, बर'फ्रा गोबां आदब खायदा ओ बाहायनानै बा गोबां रासायनारि हासार ओ बाहायनानै आथिखालाव माइ आबादखौ मावनायखौ ओ जों नुनो मोनदों ओ गिबियावनो जों बुंनो हायो माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जोंनो माइज्लि बा माइ जोलैनि गोनांथि नांग्रोगौ जायो सिगांग्रो,
औ नोंथां
बे माइज्लि बा माइ बेगरखौ ओ फोनो थाखाय जोंनो ओ सानबासो सिगां फख्रि बा बाल्थिं बा बस्थायाव बे माइज्लिखौ सोनानै जों, ओ सानबासिम सोमहालागै जों दैयाव सोमनाय जायो जाहाथे गाजा ओंखारबोयो थाबैनो रजयो फोनाय समाव दाउथु बा दाउसिन-दाउलाया ओ बेखौ जाया बिनि थाखाय जों बयबो आबादारिफ्रानो बे माइज्लिखौ गाजा बेरहोयो। ओ बेबायदिनो सानबासिम सिमहालागै सोमनानै दोननानै बोखांखां बोखांनानै ओ बेवहाय ओ दसे सम फेनलानानै ओ गुहार हा गिसियाव ओ फेनलानानै बेखौ थालिर बिलाइ जों बा जिस्रि गिसिजों ओ खोबनानै दोनबावनाय जायो सानसे आरो बेबाय दिनो ओ हा नाय बा हाब्रु जाखानाय ओ दखरसे हायाव बा दब्लायसे हायाव बे माइज्लि बा उम माइ बेगरखौ ओ फोनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ फोखांनायनि उनावहाय ओ बे खोथिया बा माइज्लिया से दान बा ओ थामजिबा सान बा ब्रैजि साननि गेजेरावनो ओ बे खोथियाखौ जों फुनो हानाय जायो ओ जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां आबादारिफ्रानो ओ आथिखालाव गोबां ओ आबाद मावनाय समाव जों ट्रेक्टार बाहायनायखौ नुनो मोनो मोसौनि लायै ओ माइ गायनाय समाव मानो होन होनोब्ला ओ मोसौजों ओम गोबाव सम नांगौ आबाद आबाद मावनाय टाइमाव ओ नाथाय ट्रेक्टरजों ओ हालेवनानै माइ गायोब्ला ओ जोङो जाखौ जोङो जिबा सान नांगौमोन बेखौ जों जि सान बा स्नि साननि गेजेराव फोजोबनाय फोजोबनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव ओ आइजोफोराबो ज जयै ओंखारलायनानै बा ज ज ओंखारलायनानै सावरि बादालि जायखौ जों बुङो बेबायदिनो बेनि न बैनि न ओ ओंखारलायनानै जयैनो खोथिया फुनाय बा माइ गायनाय बैफोरबायदि उम खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो ओ थेवबो सिगांनिफ्राय ओ गोबां खम जाबोबाय होननानै बुंनो हायो नोंथां। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो खोथिया ओ सिगांग्रो बर आइजोफ्रा खोथियाखौ फुनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय खोथिया फुनाय समाव बे खोथियाखौ खानो थाखाय जों ओ गोबां रोखोमनि ओ हाग्रानि थुरि बा खासि हाग्रा बा गय दुनायखं बा गय बिगुर जों बेफोरखौ खोथियाखौ जों मुथा बा बजा खानो थाखाय बाहायो आरो बेबायदिनो ओ खोथियाखौ फुनानै ओ साननैसो दोननाय जायो ओम मानो होनोब्ला ओम ओ फुग्रो फुग्रा ओ खोथियाखौ गायोब्ला ओ जोंनियाव मोनसे साननाय बा फोथायनाय दं ओ माने गायनाय समावहाय ओ बे खोथिया मोजां जाया मानो होनोबा बे थख थख जाया होननानै ओ फोथायनो मा बा आं साननाय दं। ओ बिनिखायनो खोथियाखौ जों फुखांनायनि उनाव साननैसो दैयाव सोमहाबनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो साननैसो थाखांनायनि उनावसो ओ हा गोमोन बा दुब्लि गोमोन ओ बैफोरबायदि हायावहाय जों माइ गायनायखौ ओ नुनो मोनो नोंथां आरो जेब्लानिया माइ गायै गायै जोब जोबथा बुब्लि फैयो बै सानखालि ओ जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोरबो बा मोनसे पार्टि जानायबो मोनसे ओ पार्टि जानायबो जों नुनो मोनो बे पार्टिखौ जोंनि ओनसोलाव ओ नांगोल जां ख्रा जानाय होननानैबो बुंनो हायो नोंथां ओ बे समाव ओ ओ नखरनि बिगोमाखौ ओ गामिनिफ्राय सावरि जानो फैनाय बा हाजिरा खामला ओ बिथांमोनहा ओ न बिगोमा बा आबादनि बिगोमाखौ ओ हाब्रुजों थुखैनाय ओ बायदिसिना बैफोरबायदिखौ ओ जों नुनो मोनो नोंथां आरो बेबाय दिनै बे फोरबोआव बेदर ओ जालायनाय रंजालायनाय ओ बेफोरखौबो जों नुनो मोनो नोंथां ओ आरो बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुङोब्ला जों जानो थाखाय न'ख न'खराव जानो थाखाय ओ मैगं मैलाफोर मावनायखौ जों नुनो मोनो बैफोर जाबाय खुमब्रा जोगोनार भिन्दि, खांख्रिखला ओ केरेला ओ पथल, बानलु, फान्थाव ओ बैफोरखौबो जों बाजाराव बायनायनि अनगायैबो न'आवहायनो बर' सुबुंफ्रा ओ जानो आन्थाबाबो मावखानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ बिदिब्ला नों नोंथां नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइखौ मा रोखोमै मावनाय जायो नोंथाङा ओ मिथिनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावहाय माइ आबादजों लोगोसे दैज्लां बोथोरावहाय ओ गोबां बिबांनि ए गुबुन गुबुन आबाद फोरबो मावनाय जायो जेरै जोङो फाथो फाथो आबाद मावनाय जायो माइ गायनायनि सिगां जे हायाव जोङो माइ गायगोन बे हायाव एखे हायावनो माइ गायनायनि सिगां बेवहाय फाथो आबादबो फोनाय जायो आरो फाथो आबाद मावनानै जोंनि बर'फोरा जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिबांनि रां आरजिनानै गाव गावनि न'खरखौ ओ दैदेनलांनो दैदेनलाङो होननानैबो जों बुंनो हायो बा ओ फाथो आबादनि सायावबो गोबां जोंनि ओनसोलाव ओ सोनारो ओ फाथो आबादखौ ओ माबाखांनायनि उनावहाय थिखोखांनायनि उनावहाय बे एखे हायावनो आरोबाव जोङो माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव ओरैनो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायजों लोगोसेयैनो माखासे मैगं थाइगंनि आबादफोरबो जों मावनाय नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय ओ गोदोनि सम आरो दानि सम दानि जुग बेयाव आबाद मावनायनि बिथिङावहाय गोबां सोलाय सोल'खौ जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव जेरै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंनि ओनसोलावहाय नांगोलजों मोसौजों जोङो हालेवनानै गोबां माने खस्थ'यै जोङो आबाद मावनाय नुनो मोनोमोन ओ दानि जुग खौहाय आरो जों गोदोनि समावहाय माखासे जोङो न'आवनो मोननाय माखासे हासारफोर बाहायनानै जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन खिन्थु दानि जुगावहाय गोबां जोंनि आबाद मावनायनि जेनाखि खान्थि नेम खान्थिफोर बा माखासे आदब खायदाफोरखौ जों सोलायनाय नुनो मोनदों दानि बिगियान बिगियान जुगावहाय बा बिगियान ओ बिगियाननि दानि टाइस-टाइमावहाय गोबां जोंनि आबादारिफोरा गाव गावनि आबाद मावनायनि नेम खान्थिफोरखौहाय दानि बिगियान आ आदबजों जों मावनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो हालेवनायनि बेलायाव नायोब्ला जों गोदोनि समावहाय नांगोनजों हालेवोमोन दा जोंनि ओनसोलावहाय ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जोङो ओ माइ हानायनि बेलायावबो जों गोदोहाय जोङो खासिजों ओ जोङो बाइाय नुनो मोनोम बा जोङो मानसिफोरानो ज' ज' गामिनि मानसिफोरा ज' ज' ओंखारलायनानै सावरि जालायनाय बा ज' ज' हालायनाय बदल हालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन खिन्थु दानि दानि जुगावहाय माखासे साइन्टिफिक माखासे आ माने माखासे जिनिसफोर माने माखासे दा मा होनो बेखौ माखासे जिनिसफोर ओंखारनायनि जोहै बेवहाय मेसिनारि जुगजों लोगोसे माखासे मेसिन मेसिनफोर बाहायनानै माइ हानायखौ नुनो मोनसै। लोगोसेनो जोङो गोदोनि समावहाय जोङो मोसौजों मारा होनायखौ जों नुनो मोनो खिन्थु दानि जुगावहाय माखासे मेसिनजोंहाय जोङो ट्रेक्टरजों जोङो मारा होनायखौ जों नुनो मोनसै लोगोसे जों गोदोनि समावहाय बाव होनाय जोङो स संग्राय लानानै जोङो माइयाव थानाय जेनाखि खन्थ्रा बेखौ जोङो सिबगारनायखौ जों नुनो मोनोमोन जायखौ जों बावहोनाय होननानै बुङो जोंनि बर' जोंनि ओनसोलावहाय बर'फोरा दा बे खामानिखौ ओ जोङो ट्रेक्टरजोंनो जोङो मावनाय खौ जों नुनो मोनसै। बेजों लोगोसे जोङो नायनो थाङोब्ला नायनो थाङोब्ला गोदोनि गोदोनि जुगावहाय जोङो हासार बाहायनायनि बेलायाव जों हासारखौनो जोङो गाहायै जों बाहायनाय नुनो मोनोमोन खिन्थु दानि जुगावहाय जोङो माखासे गिबि ओ माखासे जों रासायनिक जोङो हासार बाहायनानै एसेल' हायावहाय गोबां फसल दिरुननानै जोङो माने फसल दिरुननानै जोङो गाव जानायजों लोगोसे न'खराव जानानै आग्लायनायखौहाय ए जोङो बाजाराव फाननानै गोबां बिबांनि रां आरजिनाय बा फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै लोगोसेनो माइ आबाद मावनानै बा जों गोबां बिबांनि आबाद मावनानै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गावनि जिउखौ खुंबोदों जोंनि ओनसोलावहाय लोगोसेनो। बेबा
नंगौ नोंथां नंगौ ओ बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो जोंनि दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नोसै नामा?